औ हेलौ खोनादों ना?
दा नोंथाङा
औ औ औ खोनादों नोंथाङा औ नोंथाङा ओरैनो दं नामा फ्रि दं नामा?
औ दंङ।
औ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै ओ माबाखौ फनखौ हरनाय जादोंमोन आरो ना।
औ दे बुंदो।
औ बेनि आरो बे आयदायानो जाबाय ओ आबादनि बागै। ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा दैज्लां आबाद आरो ओ मा होनो मेसेंनि बागै मेसें आबादनि बागै?
औ औ बुंनो हागोन दैज्लांआव मानसिफ्रा सम बांसिनानो माइ गायो बायदिसिना रोखोमनि माइ गायो नाथाय मेसेंआव मा होनदों मैगं -थाइगं जानाय लोंनाय। जा उफ्रा आबादफोर दङ बेफोरखौ गायो आरो। जेरै ओ मा होनो लाइ ला
औ।
बायदिसिना जानाय ओ मैगंफोरखौ गायो। दैज्लांआवबो बिदिनो मा होनो उफ्रा आबादफोर मावो होमबाबो गुबैयै मा होनो ओ माइ गायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरखि औ
माय गायनाय खोथिया फुनाय बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो बांसिनै दैज्लाङावहाय। दैज्लाङाव माइनि अनगायैबो ओ जिंखा ओ फोरला बायदिसिनाखौ नुनो मोनो अब्लाबो बांसिन बिबांनि माइ गायनाय आलादा -आलादा रोखोमनि माइ गायनाय। बेफोराव आबादारिफोरखौ मुखुब जानानै थानाय नुनो मोनो। नोंथाङा मा बुंनो सानो?
ओ नोंथाङा बुंनाय बादिनो आरोना जेरै ओ जोंना दैज्लांनि बुंनो थाङोब्ला दैज्लां नि गुबै आबादानो जाहैबाय माइ आबाद आरो ना
औ।
बेनि अनगायैबो जों जेरै गोबां उफ्रिया मैगं -थाइगं गायनाय जायो आरो जेरै जिं खा लाव हुमब्रा आरो मैथ था बेफोरनि स गोबां आरोना जेरै मेसेङाव जोङो जेरै गोबां जानाय मैगं थाइगं जेरै लाइ, -लाफा, फालें ओ बेफोरबायदि सानो आरोना नोंथाङा माइ आबाद खौ मादि मा- मावो बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
माइनि आबादखौ सरासनस्रायै जोंना मा खालामो गिबियावनो ओ बैसागुनि सिगां -सिगां गिबि अखा हाजेनबा हाया एसे गुरै जाबा बाहाय हालेवग्रोनाय जायो मोसौजों नङाब्लाबो ट्रे टेखक्टरजों हालेवग्रोनाय जायो बेनि उनाव हाया एसे गुरै जायोब्ला बेखौ आरोबाव खोथिया फोननो थाखाय आरोबाव मोजाङै एवनानै गुरै खालामनानै खोथियाखौ फोयो। खोथियाखौ माबायदि फोयो होननानै बुङोब्ला ओ हाखौथ' एवबाय बेनि उनाव खोथियाखौ माइखौ माइज्लिखौ जाय खौ जों बोसोरसे सिगां दोनखायो माइज्लिखौ दैयाव सोमनानै दोननाय जायो। सोमनानै सानसे बा -सानसे बा साननै बिदि दैयाव सोमना दोननाय नि उनाव बेखौ बोखांनाय जायो। बोखांनायनि उनाव फेननानै दोननाय जायो मोनसे जायगायावनो लाइ बिइबा एबा थास' बिलाइजोंबो खोबो खोबनानै दोन्नाय नुनो मोनो बेहाय माइआ फेंखा बेरो माइया फेंखा एबा गाजा ओंखारोबा माख खालामो ओ जोंनि जों मा खालामो फोथाराव एवनानै दोननाय एसे एवनानै दोननाय हाखौ मोजाङै एवनानै गुरै खालामनानै बेयाव हाय माइखौ सारनानै होनाय जायो आरोखि जा फेंखा हरनाय बे माइजि माइ सारनानै होनाय जायो अब्ला मा जायो खोथियाखौ फोबाय फोखांनायनि उनाव खोथिया जौ सान्दि गायनांगौ जाखिनि हा दं। जखा हिसाबै खोथियाखौ फोनानै लाबाय जेसेबां हा दं गायनांगौ हा थानायखिनिखौ। ओ अखा गोलैयोब्ला हाखौ गुरै खालामनो थाखाय एवनानै लाग्रोयो। मानसिफ्रा खेबथाम खेबब्रै जाय जेसेबां। माबादि मोजां एवनो हायो बिदि एवो बेनि उनाव खोथिया जेब्ला। जौगोन मोजाङै एवनानै ओ। खोथिया फुनाय जायो खोथियाखौ फुखांनायनि उनाव बिदिनो गायनाय जायो।
औ औ।
बिदिनो आलादा आलादा आबाद मावो। जेनेबा माइब्रा गायो रनजित आलादा आलादा रोखोमनि। बायसमुति आलदा आलदा रोखोमनि माइफोर दङ। गावनि सुबिदा बादियै जायगानि सुबिदा बादियै जा जायगायाव जाबायदि गोथौ एबा गो थौ जानाय मायब्ला गोथौ हायाव जानाय बादि बा एसे गोजौ हायाव जानायब्ला एसे गोजौ हायाव जानाय बाद बे आबादारिफ्रा मिलायनानै गायो आरोखि।
औ औ
औ
नोंथाङा ओरैनो फोरमायनो हागोन नामा? जेरै नो माइ गायखांनायनि उनाव ओरैनो ओ नोंथांमोननि जा मा मा आबाद मावबावनाय जायो।
माइ गायखांनायनि उनाव जोंनि बिथिंजाय ओ खालि थानाय माबाफ्राव ओ फोथारफ्राव आबादारिफ्रा सरासनस्रायै मिस सेंनि आबाद मावनो थाखाय फोथारखौ बायदिसि ना ओ मा होनो थि थाग थियारि खालामनानै दोनो आरो ओ माइ गायखां नाय लोगो लोगो नाथाय माय मोनखांनायनि उनाव मेसें बोथोर जेब्ला जायो अ ब्ला ओ माइ हाखांनायनि उनाव फोथारखौ एवस्रांनानै खालाम एवस्रांनानै साफा खालामनानै लायो बेनि उनाव बेसर आबाद खालामो तिसि आबाद खालामो बिदिनो थाव मोननो हानाय सिबिंनिबो आबाद मावो ओ बेसरनिफ्राय जेनेबा थाव मोनो नालाय बोसोरसेनि थाव मोननो थाखाय मानसि फ्रा मा खालामो ओ बेसरनि आबाद खालामो बिदि आरोखि। उम आरोबाव मा मा आबाद मावबावो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ दैज्लां बोथोराव मेसें बोथोराव थ' नोंथाङा बुंनाय बायदि जेरै बे सर आबाद मावनाय जायो आरोना जोंनिजाबो जेरै ओ जेब्ला माइ खौ हाखाङो हाखांनायनि उनाव ओरैनो बे माइ हाखांनायनि जा दुबलि ओ थायो बे दुब्लिखौ टेक्टर एबा टेक्टरजों एवनानै जा गिबियावनो बे माइ हानायनि जा नारा बेखौ ओ माबानो थाखाय ओ गैया खामनो थाखाय जोङो टेक्टरजों गिबियावनो मोजाङै एवग्रोना लानाय जायोना हाखौ गुन्दै खालामनो थाखाय बेनि उनाव जे ब्ला हाया मोजाङै गुन्दै जायो जाखांनायनि उनाव जों बेसर बेसरनि जा बेगर बेखौ फोनाहोयो आरो बेखौ फोना हो खांनायनि उनाव जेब्ला ओ जेरै सानथाम बा सानब्रैसोनि उनाव जेब्ला बे बेखरा रज'यो रज'खांनायनि उनाव जोङो बेयाव गोबां हा-हासार होनाय जायो आरो ना गोबां सुबुंफोरा जेरै ओ बाजारनिफ्राय बायनाय
औ
नङाबा जों बै न'नि हासार जेरै गोबोर हासार एबा फेसेवनाय हासारफोरखौ हैनाय जायो आरो जाहाथे बे बेसर आबादा बेसरफोरा देरनायाव हेफाजाब मोनो। लोगोसे जेब्ला गोबां बेफोर बेसरफोराव गोबां एम्फौ एनला जानायखौबो जों नुयो आरोना बेनि थाखाय आबादारिफोरा जेरै रासाइ नारि हासार बाहायो गोबां जाहाथे बेफोर एम्फौफोरा बेसर माबाफोरखौ आबादखौ जाहाथे माबा खालामा नस्थ खालामा
खालामा औ औ नोंथाङा मिथि गौ नामा माइ आबादाव जे एम्फौ जायो गोदान गोदान बेयाव माबादि एम्फौखौ होखारनो थाखाय आबादखौ साबसिन खालामनो थाखाय आबादारिफोरा मा मा राहा लादों
औ जेरैबायदि ओ जों नुुबैयोदि जेब्ला माइखौ गायखाङो गायखांनायनि उनाव बेयाव माइ गायहैनायनि माइनि गुबै माबायानो जाबाय दै आबादारिफोरा दैखौ बुथुमो आरोना गिबियावनो
औ
देै बे दैया जाहाथे रानलाङि रखम गोबां आबादैफोरा दुब्लि फोथाराव जों नुयोदि गोबां मुखुब जानानै दै फोरखौ होबथानो थाखाय सानफ्रोमबो नायहैयो आरो नायहौनाय उनाव ओ जेब्ला माइखौ गायखांनाय जायो बेनि उनाव मास मोनसेबा मास मोननैनि उनाव बेयाव गोबां जों नुनो मोनोदि गोबां बोथोरफोराव ओ हाग्रा रज'नायखौ नुनो मोनो आरो ना बे हाग्रा न रजनायखौ आबादारिफोरा बेखौ फुयो आरोना फुखांनायनि उनाव जों नुयोदि गोबां आबादारिफोर बेयाव हासार उनु सारो आरो जाहाथे नै बे माइफोरा जौनायाव हेफाजाब मोननाय बायदि लोगोसेनो जेरै एम्फौ जानायखौ एम्फौ जानायफोरखौ होबथानो थाखाय आबादारिफोरा गोबां ओ मुलि बाहायो
औ बेनि अनगायैबो हाग्रा आरि फुनाय खौ नुनो मोनो औ सम सम साफा खालामहैनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा आबाद फोथाराव औ बायदिसिना हासार सारो मुलि सारो नङा होमबा औ औ मा मा माइ गोदान आबाद मावो नोंथांमोननि जायगायाव खिन्थानो हागोन नामा माइफोरनि मुंफोरखौ नोंथाङा
ओ जोंनिथ गिबि बांसिन बि सुबुङानो जेरै दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावो आरो मेसें बोथोराव बेसरनि आबाद मावो आरो ना औ माइनि नामा जाबाय जेरै रनज जिद ओ रन मोनना बायसमुथि बेनिफ्राय गोबां दं आरो बेफोरबायसानो आं थारमाने गासैनिबो नामखौ गोसोआव गैजोबा नालाय
औ माइब्रा जोसा बायदिसिनाबो आबाद मावनाय नुनो मोनो नङा होमबा
माइब्रा जोसाखौ ओ बर नखराव बांसिनानो गायनाय नुनो मोनो मानो होनोब्ला नांगौ जायो नङा होमबा फोरबोफोर फैयोब्ला मागोफोराव औ फिथा सौराय जानो थाखाय गायनाय नुनो मोनो
औ औ
औ दानि आबादारिफोरा माइ गायनो थाखाय माबादि ओ सुबिदाफोर सुजुगफोर लादों जेनबा ओ दानि गोदान मुगानि जन्थ्रफोरखौ बाहायदोंना दासिमबो गामिनि खामानि मावग्रा आय आयजो एबा गायग्रा आइजोफोरखौ गायहैयो ना मेचिन एबा जन्थ्रफोरखौ बाहायो
औ बुंनो थाङोब्ला दासान्दि जोंनि ओ जोंनि माबायाव ओ दा मेचिनारि माबाफोरखौ गोबां बाहायथनाय जायाखै आरो ना दा जोङो ओ आइजोफोरखौनो गायनो होनाय जायो आरो
औ
जेरैबायसा जोङो नुबोगासिनो दं जे मेचिन ओ टेक्नलजि माबाफोराव ओ जेरैबायसा आवगायबोगासिनो दं। जौगाबोगासिनो दं बेफोरबाय जिखौ जों सान ना नायोबा ओ फैगोन बा बोसोर बा द बोसोरसोनि उनाव जोङो ओ मेचिनारि माबाफोरजोंनो गायनाय उनुखो नुनो मोनगोन आरो ना
औ लोगोसे माइ हानाय औ माइ हानायनि उनाव नानायखौथ' दानिया मोसौजों नानाय नुनो मोनलिया मेचिन फैबाय नाग्रा नङा होमबा बिदिनो समजों लोगोसे सोलायलांबाय बिदिनो गायनायखौबो जों फैगोन होननानै आसा खालामो नङा होमबा
औ औ नंगौ
दे होमबा जोंना समाबो जाबाय औ गोजोननाय था